नोंथांङा दायो फ्रियाव दंना? औ आं नोंथांनाव सोलोंथाइनि बाग
थारमाने सोंनो सानदोंमोन आरो ना?
औ औ औ
सोलोंथाय थारमा ने दानिफ्राय माने गोदोनिफ्राय दासिम माबोरै जौगाबोखो बिनि बागै नोंथाङा मा होनो आंनो एसे फोरमायनानै होदो आरो माने
औ बरफोरनि ना बेलेगनि बर'फोरनि
औ बरफोरनिनो होदो
औ औ
औ
औ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनावहाय जोङो गोबां बा खस्थ'नि गेजेरजों सोलोंथाइखौ मोननो हायोमोन बा बर'फोरनि बेलायावहाय ओ सोलोंथाइयानो दोङो मानसिनि जिउनि राहा एबा थांनानै थानाय मोनसे ओ गैयाबानो जोंहा जिआव खाना होनाय आरो खाना बायदि ओ जोंहा गोदोनि समाव जोंहा गोबां खस्थ'नि गेजेरावसो जोंहा सोलोंथाइखौ लाबोनो हायोमोन
औ
थ‌ जोंङो खाथि खालाफ्रावहाय फरायसालि बायदि बायदि रोखोमनि स्कुल कलेज जोङो मोननो हायामोन बेनि थाखायाबायनो जोंङो जायगसिम थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन जायनि थाखाय जों ओ ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो थांनांगौ जायोमोन थांनाय फैनायाव सानसे गाहामखौ माने लांखायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय। आरो जोङो ओ गोबां ओ गोरिब न'खरनि ओ गोदोनि समावहाय बर' न'खरफ्रा गोबां गोरिब गोरिब जायोमोन बेफोरबायदि थाखाय ओ सोरहानिबा गोरिब न'खरनि फिसाला एबा फिसाजो फ्राय माब्लाबा समाव फरायनोबो हाया जायोमोन आरो जेरै ओ एसे गोनां दं नखर फोरनियाल' फरायनो हायोमोन एबा स्कुल कलेजाव थांनो हायोमोन आरो जोंहा फरायनायनि बेलायाव गोबां खस्थ'मोन आरो जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा बिजाबनि खस्थ' जेरै जोंहा लेखा बहि बायदिफोरखौ जोङो गोबां गोबाङै एबा बुरजायै जोंहा मोननो हायामोन आ गोदोनि समावहाय जोंहा बेफोरबायदि ओ बिजाब बानायग्रा बहि बानायग्रा खलम बानायग्रा बायदि बायदिफोराहाय इडासट्रिफ्रा गोबां खममोन आरो माने गैस्राखायामोन एबा खमखामोन आरो बेनि थाखायनो जोङो नांगौ बायदि दि मोननो हायामोन आरो बेफोरबायदि आ लेखा बहि खलम बायदि बायदि फोरखौ आं आरो जोङो गोबां आ खस्थ'नि गेजेरजों फरायबोनांदों। जेरै होननानै बुङोब्ला दानि बायदि माने ओ जोंहा फरायनायनि बेलायावहाय ओ जेरै जोङो दा लाइट बायदि बायदि रोखोमनि कारेन्ट ओ सार्च लाइट बायदि रोख ओं लेखा फरायनो हायो। नाथाय गोदोनि समाव जोङो बिब्दि गैयामोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव जोङो ओ साथि एबा बाथि एबा ओ लेम बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरजोंस जोङो ओ लेखाखौ फरायनो फरायोमोन आरो।
औ नांगौ नोंगौ।
गोबां ओ गोदोनि समावहाय जोङो गोबां खम खम फरायनायखौ जोङो नुनो मोनोम। ओ जेरै- होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा फोरोंगिरिनि बेलायावबो जोङो गोबां खम नुनो मोनोमोन। ओ जेरै फोरोंगिरिफोराबो फोरोंगिरिफोराबो माने गोबां गावसोरबो बारा गोबां फरायनाय नंखायामोन आरो बुरजा फरायनाय नंखायामोन माने ओ गोबां खमखामोन! फोरोंगिरिफ्राबो फरायनाया बेनिखायनो माने गथ'साफोरखौ एबा बारा मोजाङै गियानबो होनो हायामोन। एबा फोरोंनोबो हायामोन आरो गोदोनि। ओ फरायनायफ्राव माने ओ जोबोद मोजांमोन गोदोनि फरायनायफ्रा नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो बेफोरबायदिखौ गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला- ब्ला दानि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ मोजां मोजां ओ स्कुल फरायसालि ओ एबा कलेज इउनिभारसिटि बायदिफोर ओंखारबाय। ओ जेरै- जोङो दानि बेलायावहाय ओ गोबां ओ साखाथि बाखाथिनो जोङो फरायसालिफोरखौ ओ नुनो मोनसै! आरो जोंहा उम! लेखा बहि खलम बायदि बायदिफोराबो जोंहा गोबां एभेलेबेल एबा ओ जोबनो गैया ओ जोङो मोननो हासै मानो होननानै बुङोब्ला दानि ओ बेलायावहाय गोबां ओ लेखा बानायग्रा बायदि बायदिफ्रा जोंहा ओ गोबां ओंखारबाय आरो बेनि थाखाय जोंहा ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ। गोबां सोलायबाय । लोगोसेयैनो ओ जोङो गोबां मोजां मोजां दानि बेलायावहाय फरायनायखौ नुनो मोनदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला- दानि बेलायावहाय जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ कलेजाव थां स्कुलाव थांनायफोराव जोंहा। ओ गोबां रोखोमनि ओ गाननाय जोमनाय जेरै हाफ पेन्ट, गस्ला-लंपेन्ट। आ खथ, टाइ, जुद ओ आइ कार्ड बायदि बायदिफोरखौ जोङो माने ओ गोबां समायनायैनो गाननानै ओ कलेजाव कलेज आव एबा फरायसालिफोरावहाय थांनायफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोनखायोमोन आरो! दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां रोखोम फरायसालिफोरखौ हायो जेरै जोंहा सरखारिखौ जोङो सरखारियाव मोननो हायो आरो प्राइभेटखौ जोङो प्राइभेटआव मोननो हायो गोबां दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ सुबुंफ्रानो सोलायबाय जेरैनानै बुंङोब्ला गोदोनि समाव जोङो सरखारिखौ जोङो सरखारि स्कुल बायदिखौ जोङो मोननो हायोमोन दानि बेलायावहाय जोंना हाय सेक ओ प्रायबेद एबा सरखा सरखारिखौबो जों मोन मोननो हायो। नाथाय गोबां मानसिफ्रानो एबा बिमा बिफाफ्रानो गावनि गथ'साफोरखौ जोङो प्राइभेटावल' सोनो ओ हमो सोनो नाजायो मानोना प्राइभेटआवहाय जोंहा गोबां मोजांसिन फोरोंनायफ्रा मोजांसिन जायो बेनि थाखायनो जोङो दानि गथ'फोरखौ गाव गावनि बिमा बिफाफ्रा प्राइभेट स्कुलफ्राव जोङो सोनो सोयो आरो। नाथाय ओ फरायनायनि बेलायावहाय जोंहा ओ गोबां जौगाबोनो हमबाय जेरै होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि समावहाय जोङो गोबां खस्थ'यै गेजेराव फरायनांगौ जायोमोन नाथाय दायो बेफोरबायदि बारा खस्थ' मोनला। आरो जोङो गोबां ओ ससियेल मिडियानि गेजेरावबो जोङो गोबां फरायनायखौ एबा गोबां बिजाब बायदि बायदिफोरखौ जों मोननो हायो जेरै जोङो नांगौ बायदियै जोङो ओ बुजिनाय बुजियैफोरखौ ओ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय मोननो हायो लोगोसेयैनो ओ इन्टारनेटवबो जोङो गोबां रोखोमनि फोरोंगिरि एबा लेखा फोरोंनाय बायदि बेबायदिखौबो जोङो मोननो हायो। आ इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां ओ गावखौनो नलेज एबा रोंगौथि जोङो मोननो हायो। लोगोसेयैनो ओ औ लोगोसेयैनो दानि जुगनि बायदि फरायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां ओह सुबुंफ्रानो गावखौ ओ जौगाहोनो हादों जेरै होननानै बुङोब्ला दानि फरायनायनि गेजेरजों जों ओ गोबां रोखोमनि डक्टर इन्जिनियार फोरोंगिरि बायदि बायदिफोर जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। औ औ आरो नोंथांनि नोंथांमोननि सोरगिदिंहाय माबायदि दानि सोलोंथाइनि बेलायाव माबायदि जौगादों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङाबो?
औ नोंथाङाथ' गोबां मोजाङैनो फोरमायनानै हो लांजोबखाबाय सोलोंथाइनि बागै आंबो बिनि सायावनो माने फंनैसो फंबा फंनै आरो ना बांद्रायराय नङाब्लाबो सावरायनानै माने फोरमायनानै होनो सानदों आरो नों माने आं गोदोनिफ्रायनो ला सि आरोना गोदथ' जों ना जेरैबायदि स्कुल कलेजफोरा बिराद गोजान गोजानाव माने बिराद गिदिर गिदिर जाहार बार रि आरो गोदोनि दिनाव लामा सरकफोर गैयामोन बेफोरखौ बारनायनि गेजेरजोंसो साफा सानै सुबुंफोरा माने सौसिनानैब्लाबो माने सोलोंथाइ लानो थाङोमोन गोबां गोजान गोजान स्कुलफोराव माने माने गोबां माने घन्टा घन्टानि लामा जायोमोन आरो अब्लाबो सोरबा साफा सानै सुबुंफोरा सौसिनानै थारमाने फरायलांनो हादों बेफोरबायदिनो आरोना गोदोनि ओमफ्राय दानिजों बिराद माने फाराग दं आरो ना जेबो मिलायलानो माने गोदो बेफोरबायदि जेबो लामानिबो सुबिदा गैखायामोन आरो फरायसालि स्कुलफोराबो बिराद गोजान गोजान गामि गंसेयाव गैयानो होनजायो माने गामिखौथ' बाद दोन माने गामि गोबां लानानै बिराद गोजान गोजान जायगायावसोमोन आरो माने बिनिखायनो माखा सुबुंफोरा सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जौगानो हायाखैमोन बेबायदिनो माखासे गियानफोरखौ मोनैनि थाखाय गोरों गोरा सुबुंफोरा एसे खममोन गोदोनि दिनाव आरो दानि जुगावथ' होन लामानिफ्राय लानानै साइकेल गारि मथरखौ लानानै गोबां मोजां मोजां सुबिदा जाबाय मा होनो गथ'फोरखौथ' मा होनो मटर साइकेल गारिफोरावनो थिखोननानै हरनानै माने स्कुल कलेजसिम मोनहै होनोनो हानाय सुबिदा जाबाय आजिखालि आरो गंफा गंफा गामियावनो गं गंफा गंफा एलपि स्कुल अंगनाबादि उन्दैनिफ्रायनो फोरोंग्रा गंफा गंफा फसंथान जाजोब्बाय गासिबावबो आरो बिराद देभेलप जाबाय आरो माने गोदोनिफ्राय दासिमावहाय
बेबायदिनो सरखारनिफ्रायबो गोबां अनसुंथाइ मोन होयो जोंनो दा माने जेबो प्रब्लेमानो गैला आरोना गाननाय जोमनायनिफ्राय होन जानायनिफ्रायनो होन आरो गोबां बेबायदिनो आरोना आरो दानि जुगाव थ गोबां गि दिर गोलाव सुबुंफोर जाबाय सोलोंथाइ गैयाबा माने दानि मुगायाव माने थावरि लांनोनो हायै बायदि आरोना थारमाने सोलोंथाइ गैयाबा लामा ससेबो जोङो थाबायनो हायि बादि जेरैबायदि गुबुन गुबुन जायगायावबो जोङो दावबायहैनो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो रावखौनो सोलोङाबा जोङो बोरै गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुनफोरनि राव सोलोंनो हानो जोङो सोलोंथाइनि बागैबो गोबां गियान मोननो हायो जोङो गिदिर गोलावफोरा लिरनानै गालांनाय माखासे मोजां मोजां बोसोनफोरनि फारसेबो जोङो गियान मोननो हायो आरो आरो गोबां
औ औ
बे बर' मिडियामखौ जों फजनानै गुबुन राव सो फरायनो हमबाय जोंनि बर' सुबुंफोराबो गावनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इंलिस मिडियामफोराव थारमानि गथ'फ एसे समार्ट ज जाथों थारमाने गुबुन रावखौबो रोंनानै माने जेबो उनावहालागै गुबुन जायगायाव थांनानैबो बिसोरनि रावखौ बुजिनो हानाय बायदि बेफोरबायदि आरो
औ औ
नोंथांङा फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ औ माबा नोंथां
ओ नोंथांङानो बुंदो दे अब्ला
औ औ जोंहाथ' फरायनाय बेलायावहाय गोबां सोलायबोबाय ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय जोङो बर' बा आसामिसजोंल' फरायनो मोनोमोन नाथाय दायो गोबां सोलायनाय फरायनो ओ मोनबाय जोंहा दायो ओ गोबां रोखोमनि सोलोंनो हानाय जाबाय जेरै होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बयबो जोङो इंलिस मिडियाम बा आसामिस मिडियाम बायदि रोखोमनि ओ जोङो बेफोरबायदियाव जोङो सोसै गथ'फोरखौ मानोना ओ जोङो थिलिफ्राव दायो गोबां सोलायनाय फैबाय ओ जेरै साख्रि बा निफ्राय लानानै जोंहा गोबां रोखोमनि ओ गिदिर गिदिर एगजाम बायदि बायदि रोखोमनि ओ गासैबो भिस गुबुन हारिनि राव बेफोरबायदिसो जोंना मोनजोबनो हासै बेनि थाखायनो जोंहा ओ गासैबो गाव गावनि ओ गथ' गथायाइ बायदिफोरखौ जों जेरै इंलिस स्कुल डायमन्ड स्कुल आरो आसामिस स्कुल आरो ओ बर'फोरनियावबो दङ जेरै प्राइभेट स्कुल आ जेरै आ गलडेन स्टार बायदि बायदि फरायसालि बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हासै आरो। बेफोरबायदियाव जोङो गोबां मोजां मोजां फरा मोनो बेनि थाखायनो जोङो इंलिस गासिबो दानि बेलायावहाय जोंहा इंलिस स्कुल बायदिफोराव जोङो गथफोरखौ सोनायखौ जोङो नुनो मोनसै। बेनो जोंहा ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव सोलायनाया बेनो आरो गोदोनिफ्राय जोङो दासिम सोलायनाय जोङो नुनो मोनबोदों होनबा